नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथ'यो नामा?
औ दङ!
अ' माने- आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ दे सों नोंथां।
औ बिदिनो बर' हारिनिनो मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि आर ना
औ!
अनलाजों दाउखौ माबोरै जायो बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हायो।
अ अननानै होनोमबा बिखेवनानै होदो।
अनदलाजों दाउखौ जोङो दाउखौ फार्सआव जों बुथारना लाग्रोयो बेनिफ्राय जोङो दै गुदुं फुदुङो आरोना गांखौ फुनो थाखाय नोंथां।
औ औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो अनलाखौ औ माइरंखौ एसे सोमना लाग्रोयो
उम
गामलायाव बिनिफ्राय एसे रुयसानदि दोनबाय आरो बिनिफ्राय
औ
उवालखौ सिना लाबाय थफियावबोथ' देनो हायो बेनिफ्राय जोङो दै गुदुंखौ ओ माबाना लायो आरो दुंबाथाय दुंबाथाय दाउखौ फुनानै लायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जेब्ला दाउखौ फुखांबाय अब्ला अब्ला जों गोदाबाय दाउखौ
औ औ
गोदानानै गोदानै जोङो सुनानै दोनखाबाय आरो बिनिफ्राय अनलाखौ सुखां नानै उवालाव देनानै लाबाय
औ
बिनिफाय बिनिफाय देखांबाय देखांनानै दोनथ'बाय बेखौबो ओमफाय अर जरायबाय ओमफाय सारायखौ होबाय पियास हानानै लाबाय बिनिफाय बिनिफाय माबा उम पियासखौ हानानै लानानै थाव एसे होबाय साराया दुंनाय लोगो लोगो बिनिफाय पियासखौबो होस' थननानै एवबाय ओमफाय बेनिफ्राय बेदरखौ गोदाना दोनखानायखौ
माबायाव होबाय आरो उम उम सारायाव एवबाय औ ओम फाय एसे मोजां एवदोबखाबाय हालदै, संख्रि होबाय मस्ला सामब्राम गुफुरखौबो देनानै देनानै होबाय आरो नोंथां ओमफाय एसे दै होजानाय जाबाय नालाय ओमफाय दैखौ होबाय बिनिफाय दैखौ होनानै एसे गोबाव ग्लब ग्लब गोदौ गोदौबा जोङो अनलाखौ होसननानै होबाय आरो नोंथां
औ
औ नोंथां ओमफाय नोंथाङालाय माबायदियै सङो आंनो फोरमायदो एसे
अनलाखौ
औ नोंथां
अनलाखौथ' आंबो बिदिनो सङो एखेयानो
औ नोंथां
नोंथांनि बुंनाया थिगानो जादों जोबोर मोजां जादों माने
औ नोंथां आरो दाउखौ जोङो आलुफोरजोंबो जायो। ओमफाय सबायजोंबो जायो। ओमफाय सबायजों माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो?
अनलाखौ माने अ माने दाउजों सबाइखौ
औ नोंथां
औ गिबियावनो बिदिनो जानो ला-लाबोनाय सबाइ आरो दाउखौ आरोना
औ नोंथां
बिदिनो सबायखौ मोजाङै सुनानै लुगैयो आरो माने उनग्लिखानायखौ आरोना
औ नोंथा
बिदिनो दोबसि एबा सारायफ्राव औ रुयो इदिनो। रुनानै खारैबो खारैबो होयोमोन नामाथाय?
औ नोंथां होयो।
औ खारै होनानै इदिनो रुगोबाय। इदिनो रुनानै जेब्ला गुरै जायो अब्ला सागंजों सायो आरो।
औ अह।
सानानै इदिनो आरो सबायजों जाबोला जानो लाबोनाय दाउखौ गिबियावनो बुथारना लानानै इदिनो दै गुदुंजों गां फुना लाग्रोनानै मोजाङै गोदाना लाग्रोनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
ओमफाय बिनि उनावहाय इदिनो सारायखौ अराव जाननानै मोजाङै दुंहोनानै फियासफोर जगार खालामखानाय जायो आरो। औ इदिनो सारायाव थाव होनानै, साराया दुङोब्ला थाव होनानै फियासखौ एवदबनानै बेदरखौ एवनाय जायो आरो। एवनानै बेदरा एसे मोनद'बोब्ला सबायखौहाय बेदराव होस'नो।
औ नोंथां।
होसननानै इदिनो मोननोसै सम इदिनो दसे उनाव संख्रि, बानलु, हालदैफोर होनानै फोमोनो आरो उनावहाय दुन्दिया होसिगोन ओमफाय। आं बांद्रायबो मोजां रोङा।
औ नोंथां। ओमफाय नोंथाङा दाउखौ खौ मा मा मैगंजों जाबावो आरोबाव?
दाउखौथ' इदिनो आलुफोरजों एवनानै जायो। अनला जेरै ट्रेडिसनेल बर'नि
औ।
संनानै जायो।
बेनिफाय?
आरो इदिनो माखासे मैगंफोर जेरै सबाय बिमाफोरजों जायो। मैथाफोर औ औ। खुमब्राजोंबो जायो खुमब्राजों।
खुमब्राजोंबो गोथाव जायो नोंथां। आरोबाव जेनेबा आं खुमब्राजों जानायखौ एसे खिथानोसै।
औ दे खिथाना होदो होम
जोङो फासाव दाउखौनो बुथारना लाग्रोयो आरो ओमफाय दै गुदुं फुदुङो, दाउखौ खुनो थाखाय। ओमफाय जोङो दै गुदुंखौ फुदुंनानै दोनबाय आरो एसे से गोदौजासे बिनिफाय जोङो खुमब्राखौ दंफांनिफाय लाना फैनानै हाबाय, बिगुर लेमबाय ओमफाय जेब्ला दै गुदुङाबो दुङो अब्ला दाउखौ सोमनानै जों गांखौ फुबाय फुनानै गोदाबाय बेनिफ्राय गोदाखांनानै सुनानै आराम दोनबाय आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो
माबा मा ओ सुनानै दोनबाय नालाय खुमब्राखौबो जों सुबाय सुनानै दोनबाय ओमफाय अर जरायनानै सामब्राम पियासखौ हाबाय मस्ला बानलु देबाय बिनिफाय देखांनानै जोङो साराया दुं साराय खौबो जानबाय आरो अरावहाय बेनिफाय जोङो साराया दुंबाथाय सामब्राम पियासखौ होबाय होनानै एसे एवबाय ओमफाय दाउ बेदरखौ होस'नबाय आरो एसे एवनानै बेनि ओमफाय जोङो बे मस्ला मस्लि देखानायखौ होबाय हालदै, संख्रि सोब होजोबबाय बिनिफ्राय खुमब्रा-खुमब्राखौ होबाय आरो नोंथां। होस'ननानै दै होनानै गोबाव ग्लब ग्लब गो दौहांबाय ओमफाय बेनिफाय मोनबाथाय जानोसै आरो जों नोंथां।
उम। नोंथाङा जोबोर मोजां फिनाय होदों।
औ बेनिफ्राय जोङो आलु
आरो माखासे सोंबावनो हागोन नामा नोंथां? आरो बिदिनो साम' लादाय आरो मैथा बांगालखौ
ओम जोङो साम' लादायखौ फासआव रु एसे रुनानै एरख'ना लायो नोंथां ।
औ।
बेनिफाय एरख'ना लानानै जोङो बे एरख'खांनाय साम' लादायखौ संख्रिजों एसे मो जां सुयो आरो नोंथां जाहाथे बिनि मैला बिजानुफोरा गनाय बायदि नोंथां ।
औ औ।
ओमफाय ओ मैथा बांगालखौबो सायनानै खाना लाबोनानै सायनानै आरिनानै लायो आरो नों थां।
औ।
बिनि लाखानाय साम' लादायखौ सुबाय सुनानै अर जरायनानै फियास होनानै एसे मोजाङै एवद'बबाय एरुवि संख्रि एसे बानलु इसे होबाय आरो नोंथां । सामब्राम गुफुर एसे होबाय बिनिफाय बिनिफाय जोङो एसे मोजां एवदुबनानै एसे राबाथाय मैथा बांगाल खौ होस'नबाय आरो नोंथां बेनिफाय एसे रुबाय गोबावमानि एसे ग्लब ग्लब एसे थेब थेब खालामबाय ओमफाय जानोबो गोथाव जायो आरो मैथा बांगालजों साम' लादायजों नोंथां ।
औ।
ओमफाय जों साम'लादायखौ बहानिफाय लाबोयो नोंथां?
जों साम' लादायफोरखौथ' इदिनो दुब्लि बायदि दैमाफोरनिफ्रायसो मोनो
औ नोंथां
बेफोरनिफ्राय खननानै लाबोयो आरो माने ओमफायसो जाफैयो एख'नानै मोजाङै
औ नोंथां ‌। बिदिब्ला नोंथांनिफ्रायबो आङो जोबोद मिथियैखौबो मिथिबाय रोङैखौबो सोलोंनानै लानो मोनबाय बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय समाबो एसेयावनो जोबनानै फैबाय ‌ बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै नोंथां
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां